खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
आ फ्रि ना नोंथाङा दा?
औ आं फ्रि दङ' दायो।
आ आं माने नोंथांखौ फन खामनायनि जाहोनानो जादों आं माने जोंनि बर' हारिनि बागै गान नाय जोमनायनि दानाय लुनायनि बागै एसे लायरायनो होननासो आं फन खामदोंमोन सावरायजागोन दा नों ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओं दे होनबालाय एसे जागायदो जेबो गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ। जों जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौथ' नोंथां मिथिखायोआनो गोबाङानो। जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया यानो आइजोफोरनि गाननाय जोमनाया जायैबाय द'खना आर'नाइ गस्ला आरो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाया जायैबाय आर'नाइ गस्ला, गामसा बेफोरनो आरो ना गुबै मेन गाननाय जोमनाया। आरो बेफोर बे फोर द'खना आर'नाइ गस्लाफोरावहाय गोबां गोबां रोखोमनि आगर एरनानै बर'फोरा दा गाव गावनो दानानै गाननाय जायो आरो ना।
ओ नोंगौ नोंथां।
आरो आथिखालाव गोबां दामिननि गेजेरजों गाव गावनि न'खरावनो दानानै बर'फोरा द'खना गाननाय जोमनायफोरखौ गाव गावनो अनलाइन अर्डार एबा बेफोर बायदिनो नो बेफोरबायदि दानानै फाननाय जायो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां।
बर'फोरनि गाननाय जोमनाया जायैबाय बेफोरो द'खना आर'नाइ गस्लाफोरखौ बर'फोरा फोरबो मिथिं दावथिं जेरावबो गा बाहागो लायो गाननानै।
ओम नंगौ नोंथां।
जोंनिथिंथ' बिदिनो सोलिबाय दं आरो दायो द'खना गाननाय जोमनाय गोबां आगर थायो। नोंथांमोननिथिं माबायदि बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
उम जोंथिंबो इदिनो नोंथां इदिनो दाथ' गाननाय जोमनाय बा बाराद्राय गाननाय जोम माबाफोरा इदिनो जेनेबा जोंना आइजोफोराथ' द'खनाफोरखौथ' ओरैनो न'आव न'आव थानायफोरावबो गानखा गानखायो नालाय।
औ औ।
ओं नाथाय सें-सेंग्रा सिख्ला माने बे सेंग्राफोरासो सेंग्रा सिख्ला फोरासो इसोर माने ओरैनो न'फोराव थानायावथ' गानखाया नालाय इफोरखौ माबा इदिनो फोरबो जेनेबा बैसागो मागो इदिनो फोरबो ओमफाय ओ थानसालियाव हाबनाय ओमफाय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव मिथिं दावथिं बिदिनो बेरायनायफोरावनो बांसिन गाननाय आरो ना नोंथां।
औ।
ओं ओमफाय बिदिनो जोंनि बयबो बिदिनो गानजोबो गाननायफोरालाय बिदिनो होनबाबो ओमफाय नोंथांमोनथिंलाय ओ जेनेबा दानाय लुनायफोरा माबा इफोरखौ दा नाय लुनायफोरा बुरजा दंना गैया रोंजोबो रोङा मानसिफोरा
नोंथां आथिखालाव जोंनियाव जोंनि गामिथिं जोंनि जोंनि जायगाथिं दाय जिफोरखौ दायो आरोना दानायालाय। दामिनबो न'खर न'खरावनो खायफानाव दङ। आरो। न'खरावनो दायो आरो दख'नाया जाहैबाय मोननै रोखोमनि नालाय आइजो। दखनि गाननाय दख'नाया बे दखना। दख'नायानो जाहैबाय अग्रं आरनाय बे दख'ना। औ बर'फोरा बर' आइजोफोरा। अग्रं दख'नाखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गानो। थानसालिफ्राव हाबबा गानो आरो लाइगां दख'नाखौ बर'फोरा। न'आव थानाय समाव गानो आरो ना आरो। बेफोरबायदि दखनाफोरखौहाय। गाव गावनो दामिननि दानायजों आरो। दखना बे जायो आरो ना बर'फोरा। बर' आइजोफोरा गोबां। गोबाङानो दानाय लुनाय बेफोरबायदि रोङो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
ओं। आरो बर' हौवाफोरनि गामसा बेफोरखौबो बर' आइजो। बेफोर गाव गावनि
बिदिनो जोंदिबो होनो नोंथां माबा ओ दानि दिनावथ' आरो मिथिखायो नोंथां दानि दिनावथ'। ओ गुबुननि बायदि नंला माने सिगांनि बायदि। बिदिनो सिगाङावथ' सिगाङावथ' बुंनो थाङोब्ला। ओ सिख्लाफोरा एसे उन्दै उन्दैनिफ्रायनो। माबा मा होनो दानाय लुनायफोरखौ सोलोंजोबोमोन ना नोंथां।
औव नोथां।
बयबो एसे सिख्ला देरनाय एसे बैसो जानाय बिदि जों सिख्ला। फोरथ' रावखौबो दा हिसान दानो रोङा मा ओ दानो रोङा होननानै मिथिजोबखायोमोन नाथाय दानि आथिखालनि मुगायाव। दानि आथिखालनि मुगायावसो ओ माबा दान बारा गथ'फोरखौ। दानायबो नुला ओमफ्राय ओयथिं सिख्लाफोराबो गिदोर गोदोरानो सोरबा सोरबा रोङा सोरबा रोङा। ओं बेदिनो खम बिबांनि जालांबाय आरो नोंथां सिगाङावथ बयबो रोंजोब खायोमोन। रोंजोबखायो मोन नाथाय दानि दिनाव एसे खमाय बिदि गाव न'आव दानाय। हिसान दाननाय बेफोर सोंनाय बेफोरखौ एसे खम नुनो मोनो आरो ना नोंथां जोंनिथिं। उम जाय दा जोंथिं माने दा इदिनो जाजोब्बाय माबा। मा होनो। इफोरखौ सासे सानै सोरनावबा सोरनावबा नुनो मोनो आरोना दानायखौ होनबाबो। बुंनो थाङोबा गो बुरजा प्राइभेटखौनो नुनो मोनला आरोना बिदि। दानाय माबानायफोरखौ।
ओं नोंथां।
सिख्लाफोराबो बारा रो रोंला आरोना दानो मानो। मानोना दाना बिदि दारिे गोदेर गोदेर इन्डास्ट्रि दानाय बिदि माबा मेसिनाव दानाय मानाय बेफोरनिफ्रायनो बाराद्राय मा माबा गानोदांना नोंथां
औ नोंथां।
दानि दाना बिदिनो मोनजोबोननो माबा अनलाइनफोरावबो बिहरबानो मोनला बायो नालाय नाथाय सिगांनि जाव सिगां गोदोनि दिनफोरावथ' बिदि मोनामोन ना
औ नोंथां नंगौ
उम दाना इदि मोनोसै बेनिखायनो मानसिफोरा एसे दानोबो बानाय जालांबायदां ओमफ्राय बिथिं रोङाबो रोङा रोङाबो जालांजोबबाय आरो मानसिफोरा
आरो दाम बे गान बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बे दामिननि बागै एसे फोर खमायनो नामा आङो
ओं फोरमायजायो दे नोंथांनि देलाय
औ बे इसानानो जाहैबाय माने दख'ना ओरै दख'ना गामसाफोर दायो आरो खुन्था थंब्रै साल खुन्था होनो बेखौ खुन्था थंब्रै होनानै आरो बेनि गेजेरावनो थायो
आ ओं
गोबां फिसा फिसा गनसा गनसे होयो आरो जिं जिङाव साल गान्दै होयो मुस्रा आरो बेदियावनो खुन्दुंखौ सोंनानै लाग्रोयो आरो उनाव बे सालगान्दैयाव बहायनानै गर गाहायाव गरखानि हेफाजाबजों दानाय जायो आरोना
आं
आरो बेयावनो गोबां आगरबो एरफानानै दानो हायो आथिखालनि आइजोफोरा गोबाङानो दायाब्लाबो खायफा दासिमबो दङ खायफा खायफाया दायो आं नुबोदों आरो आरोना
आं नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओमफाय आरो मोनसे दानाय मोनसे आयदा दङ आरो ना बेखौ होनो सुदाम सुदाम दानाय बेखौ खुन्दा थंथाम एबा थंब्रैजोंनो दानाय जायो आरोना
मोननै दिजाइननि दानाय जायो मोनसेया नो खननानै दायो मोनसेखौ नो खना लासिनो दायो आरो
आं
औ बिदिनो बे रोखोमैनो बे रोखोमै सालखुन्था मोनब्रै गोनां बे दामिनावनो बे इसानावनो गै गासैखौबो दानो हायो जेरै गामसा आर'नाइ दख'ना बेयावनो सिम्फोलैबो दानो हायो आरो बेयावनो आगर गोसो गो बायदि आगर होनानै दानो हायो आरो ना
नंगौ नोंथांबा नोंथां ओ होनबा नोंथां जोंना बे इसान दनायाव जे मोनसे माबा बे खुन्दुंखौजे बेबायदि माबायाव सोयो सोनानै इथिं बायथिं खारहैयो जे बेखौ मा नाम मोनो दे नोंथां
औ बेेखौ
आं
बेखौ बे मुस्रा गोनां
ओं मुस्रा गोदां नामाना बे एसे माबायाव जंफिट जंफिट थालाय लायनाया बिदिनिफ्राय बे माबा थांग्राया ओं
बेखौथ' नोंथां
मा होनदों नोंथां?
औ नोंथां बेखौबो बिनि नामखौ माने आं गोसोआव बैया बैया जादों आरो ना नोंथां। माने आङो दाफेरबाय नुफेरबाय नुनायालाय।
आं।
नंगौ नोंथां।
गोबां ओ गोबां इसाम माने मोनसे मोनसे दा जमिनाव मोनसे एकाव गोबां रोखोमनि दानिफ्राय लानानै गिदिरसिम गोबां बुस्थु नांगौ जायो आरोना नोंथां।
आं नंगौ नोंथां।
मानसिफोरानो उनथिंबो नांगौ जायो, सिगांथिबो नांगौ जायो आरो बेखौ माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो गांसे जि दर'ननो हायो आरोना बे दामिननि गेजेर जों। आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर दामिननि हेफाजाबजों दायो आरो दायो आरोना गाव गावनि न'खराव नो सोंनानै बेफोरबायदि दानो हायो। गोदोनिफ्राय आं बुंनाय म थेबाथ' आं बुंनाय साल गान्दैफोरबायाददि साल गान्दै गनसा गन सि होनायफोरा उम गरखा होलायनानै दानायफोरा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरोना दासिम। बो खायफा खायफाया दायो बेयाव
अ नंगौ नोंथां नंगौ।
आथिखालाव दामिननि गेजेरजों मेसिननि गेजेरजोंथ' दायो नालाय। बेफोराव बारा खस्थ'बो जाया आरो थाबैनो दख'ना थाबैनो गोबां जि दरननो हायो आरो बेफोरनि गेजेरजों।
उम नंगौ नोंथां। ओ होमबा नोंथां जोंनाथ' सावरायै सावरायै समाबो जाबोबाय
ओंओ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय आं रोंनायखौ एसे नोंथांनो फोरमायबाय ओमफ्राय नोंथां रोंनायखौ आं नोंथाङा रोंनायफोरखौ आंनो एसे फोरमायबाय बिदिनो इयुनावबो आरो सावरायनो मोनगोन होननानै आसा खालामदों।
औ नोंथां गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै।
ओं दे होनबाना नोंथां मालाबा उनाव सावरायनोसै। ओं दे।